हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां। हेलौ।
नोंथांङा आंनि रावखौ खोनादों ना?
ओ नोंथांना ओ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों आं। आं दायो जिरायनानै दंङ नै। ओरैनो।
अ। जोंङो होमबा मोनसे टपिक लानानै सावरायनोसै नामा नोंथां दिनैहाय?
औ सावरायनो हागोन।
खोनादोंना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ। आं माने बारा मोजां खोनाफैयाखै इखायनो नोंखौ सोंहरनाय जादों। ओ होमबा जों दिनै ओ आबाद मावनायनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
हेलौ।
सावरायनो हागोन। सावरायनो हागोन नोंथां।
हेलौ।
आं नोंथांनि आं नोंथांनि रावखौ खोनागासिनो दंङ जोंङो सावरायनो हागोन। औ खोनादों आं सावरायनो हागोन नोंथां। सावरायनो हागोन।
खोनागोना खोनायाखै नोंथां?
आं खोनादों नोंथांनि राव खौ आं खोनादों सावरायनो हागोन नोंथाङा।
हेलौ।
नोंथांनि रावखौ आं खोनानो मोनदों नोंथांङा सावरायनो हागोन। आं खोनादों नोंथांनि रावखौ आं गासैखौबो खोनागासिनो दंङ बेनि उनाव
गोबां मोजां खोना फैयाखै आंङो।
अ आंनिथिं खोनागासिनो नों
औ नेटआनो खोना फैयाखै औ। जों होमबा दिनै आबादनि सायाव रायज्लायनोसै नामा नोंथां।
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
हेलौ
औ सावरायजागोन
हेलौ
सावरायजागोन सावरायनो हागोन आं खोनानो मोन्दों सावरायजागोन सावरायजागोन सावरायजागोन
उम नेटानो खोनाथाराखै मानोबा
आं खोनानो मोनदों नोंथांनि रावखौ आं खोनानो मोनदों
नेटआनो खोनाफैयाखै आंनाव नोंनिया खोनाफैयाखै
आं खोनागासिनो दङ नोंथाङा ओ बुंलांबाय थालाय नोंथाङा बुंलांबाय थालाय औ नोंथां आं खोनागासिनो नोंथाङा फोरमायलांबाय थालाय। नोंथाङा फोरमायलांबाय थालाय आं खोनागासिनो दङ'
औ आंना- आंनानो नेटानो गैला खोमा मोजां खोनाफैयाखिसै
आं खोनागासिनो दङ नोंथांनि रावखौ नोंथाङा फोरमायलांबाय थानो हागोन
नोंथाङा खोनादो ना
हेलौ
आं खोनागासिनो नोंथां नोंथाङा फोरमायलांबाय थानो हागोन
नोंथांनि गासैबो रावखौ आं खोनागासिनो दङ
हेलौ
औ नोंथाङा आं खोनागासिनो दङ नोंथाङा फोरमायलांबाय थानो हागोन
नोंथांनि रावखौ आं खोनागासिनो दङ नोंथाङा फोरमायलांबाय थानो हागोन आं खोनागासिनो दङ नोंथां
जों आबादनि सायाव सावरायनो नागिरगासिनो दङ' नोंथाङा आबादनि सायाव मा माबोरै जों आबादखौ जायो आबादा माबोरै जायो आबादा जोंनि थाखाय मा गोनां आबाद मावोब्ला जों मा मोननो हायो बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायलांबाय थानो हागोन। नोंथाङा खोना मोनदों?
जेबो खोनायासैनो नेट गैया।
आं खोनागासिनो नोंथां नोंथांनिखौ गासैखौबो। नोंथाङा आबादनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा आबाद मावनाया जोंनि थाखाय माबोरै जायो आबाद मावनायजों जों माबोरै जिउ खुंनो हायो आबाद मावनायनि गेजेरजों जों माबोरै गावनि न'खर बा रांखावरि आरजिनो हायो बेफोरखौ नोंथाङा सावरायनो हागोन
आं खोनागासिनो नोंथां नोंथांनि रावखौ आं खोनागासिनो नोंथाङा सावरायनो हागोन।
बि
नोंथाङा रावखौ खोनादोंना।
नोंथाङा आंनि रावखौ खोना